औ हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ
औ नों थां खोनादों ना? औ हेलौ नोंथां खोनादोंना? औ औ औ खोनाबाय ओ जों दिनै बिदिब्ला नो बे समाव जों बेबायदि बर'नि ओ जोंनि बे बर'नि मोसानाय मोसानायनि बागै जोङो सावरायनो बेबादिस सावरायलादों नोंथाङाबो ओ बर'नि बागै औ बिदि मोसानायनि बागै सावरायनो एसे हागोन दे
औ हागोन ओ साबायखर नों थांनिसिम ओ जोंनि बे समावहाय सावरायनो लादों जोंनि बर' हारिनि मोसानाय दामनाय देनाय नाय बिनि बागै जोङो सावराय
उम
बर' हारि बा जेरै जोङो मोसानो थाखाय खाम, सि सिफुं, सेरजा, ज था बियो बर' गुबुन आगजु होननानै जों गासैबो मिथियो गोदो गोदो दाय आजै आजौनि
औ
बे खाम, सिफुं, सेरजा, जथाया जोंहा बेबायदि हारिनि मोनसे दामग्रा दे गासिबो जोबनानै थाङाखै आरो जोबनायबो नङा बि
औ उम
ओ बर' हारिनि बागै जोङो रायजलायनो थाखाय जों आखायाव लादों औ जिहेतु